हेल'
औ
बबेयाव नांदों बियो।
चिरांआव।
एब
औ
आंबो चिरांनिनो।
औ
ओमफ्राय नामासो मामोनथाय नोंनिया।
आंना नामा नोंनियालाय।
आंनिया आंनाबो जिमि ओमफ्राय खबर सबर माबोरै दङ दालाय। उम
नोंनिया।
आंहाबो बिदिनो दङ।
औ ओमफ्राय जोङो मानि सोमोन्दै रायलायगोन।
दा देहानि सोमोन्दै हेल्थनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै।
औ दाथ' औ औ होनदो दे।
उम दा माने नोंना बर्थमान बोरै सोलिनानै दं देहाफ्रा। माबाफोर उसुबिदाफोर जादों नामा देहाफ्राव।
आंनाथ' बिदि जेबो असुबिदा जायाखै मोजाङानो मोजाङै दं जिखुनु दा गरम बोथोरफ्राव माने दुरबल मोनो आरोना ओ जेनेबा देहाया फिट थानो थाखाय नोङो ओ सोरबा सोरबा बैसो जानायफोराबो जेनेबा फुं फुुं आव सिखारनानै एसे थाबाय थाबायनो थांनांगौ थाबायनांगौ होनबा देहाया माने फिट थायो आरो।
उम।
औ, ओमफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर एसे माबाफोरा बिसोरो जेनेबा फिट फिट थांनो थाखाय नङाबा सोरबा सोरबा गावनि जेनेबा फिगार बानायनो थाखाय बडि बानायनो थाखाय बिदि जिमफोरावहाय बिदि
औ जिमफोर लायोबा मोजां जायो आरो देहाफ्रा स्ट्रं जायो। बिदिनो बेमारफ्राबो थाब थाब साबफानो हाया।
आरो औ बेमार सोमजिनो हाया आरो ना।
देहाया फिट थाबाय नालाय नोङो सानफ्रामबो एक्सारसाइस खालामबाय बाय गोलोमदै गगारनाय जाबाय नालाय बियो देहाया एसेबाबो मोजां जाबाय।
औ। जानाय उम जानाय लोंनाय एक्सलि पि त थानोबा जानाय लोंनायफोरखौ जेनेबा ओ दिनावहाय बेसेबां मा मा नांगौ बेफोरखौ जेनेबा नोंनि हिसाबै बिदि जानांगौ आरो बांद्राय अभार बुरजा जों जेरै नो जोङो दा ओंखामखौ जाबाय हो ओंखामखौ जानानैहाय जों अभार जायोबाहाय बोरैबा दुरबल मोनोना
उम। आरो नों गेसबो जायोना नों सुखुवा सुखुवा मोनबाय थायो नोङो।
फुं-फुुंङावहाय औ सिखारनायनि सिगां फुङावहाय जेनेबा थावनि बुस्थु बेै फास्ट फुदनि बुस थु जेरै चावमिन मम'स
बिदियाथ' जाजानाय नंखाया ओम जाजाखाया इदिया।
औ, नों फुङाव सिखारदो सिखारनानै जे नोङो थाबायनो थांदो जेनेबा थाबायनो थांनानै मोखां सुखां औ। औ आरो नों एक्सारसाइस खालामनो हायोबा नों देहानि थाखायनो मोजां। एक्सेन्स खालामदो एसे बिनि उनाव फैनानैहाय नोङो साखोन सिखोन थादो जेनेबा दुगैदो मादो खोन सिखोन नोङो संनानै जेनेबा फुंनि आरो बे फास्टआवहाय नोङो जेनेबा जुइसफोर लोंजायो नङा बा फिथाइ सामथाय फ्रुटसफोर दाथ' नै नों थाइजौफोर मोनो ना थ' फुंनि ताइमाव दि जाग्रोदो आरो जाजायो सोरबा जों जों ओरैनो जोंथ' ओरैनो जेनेबा लाल साहा एखमबा नङाबा गाइखेर साहा बिनि उनाव बिस्कुटफोर दंबा इफोरबायदि
उम, बांसिनानो गाइखेर साहा लोंबा गेस सो जाबावो बांसिनानो देहानि था खाय जुदि माबायोबा दैखौ लोंबाय थानायानो साबसिन आरोना देहा नि थाखाय।
औ औ।
दैखौथ' नोङो फुरा दिनाव लोंबाय थानांगौआनो। अब्लानो नोङो माखासे बुस्थुआ दै खम लोंनायनि थाखायबो जोंनाव बिराद बेमारफोर सोमजियो।
औ औ औ दैखौहाय नोङो गैयाबो तिन लिटार नङाबा सारि लिटार लोंनांगौ आरोखि। ओमफ्राय दै लोंनायाहाय मोनसे नोंनि अस नि हिसाबै जायो नों बेसेबां अजन दङ बे हिसाबैबो नोङो केलकुलेट खालामनानै लोंनांगौ आरो।
औ औ जेन'बा नोङो जानला मोनानला लोंलाबाय थाबाबो जाया बे बो माबा थायो लिमिट थायो।
खिन्थु बांसिनानो जेरावखि थाङो डाक्टरफोरानो होन माबाया नो होन बांसिन नानो दैखौ लोंथार होनथारो आरोना। दै खम जादों दै लोंथार बेबायदि। आंहाबो बिदिनो बिराद प्रब्लेम जानानै थांबाय मानोमोनलाय बिदिनो जानाय लोंनायनि जि माबा बेफोरबायदियावनो नै अन्थाइ जाबाय, अन्थाइ जाना नै अपारसन खालामनांबाय, बिराद बायदिसिना जानानै थांबाय आंहाबो।
औ औ ओंखायनो नोंथाङा एसे माने जाहाथे जाफिना नोङो जेनेबा फुङावहाय सिखारनानै जेनेबा ओ मर्निं अवाक खालामनो थां आरो ना ए खारन नोंनाव आरो नेक्स्ट टाइमावहाय बिदि अन्थाइ जे जानो हाया बेफोरबायदिनिफ्राय आरो ओमफ्राय फुङावनो नोंथाङा बिदि थावनि बुस्थु जेनेबा सिप्सेट पेकेटनि बुस्तु बेफोरखौ जानो नाङा आरो ना एभयद खालाखा बेफोरखौ जेसेबां हायो ओमफ्राय दैखौबो गैथाराबाबो साराय लिटार बिदि माबा साराय थिन लिटार थिन लिटारखौ गैथाराबो नोंथाङा लोङो आरोना दैखौहाय
हानाय माने आङो दाथ' ट्राय खालामो दैखौ खो बिराद लोंनो मानोहोनोबा आंनावथ' दा अन्थाया जानानै थांखांबाय आरो बेफोरो जान होननायनि सान्स थाफन ना नोङो मोजां केयार खालामाबा ओंखायनो
औ
जानायफोरखौ जानाय टाइम टेबोलखौ मोजाङै खालामनानै ला औ
दाबो मोजां जाजोबाखै आंना दासिमबो नै मुलिजोंनो सोलिनोगासिनो दा दङ वान मान्थनो जायाखै दासिमबो
औ औओ अन्थाइ जानाया बेसिबां गोबाव जाखो जेनेबा
हाथाय जानायाथ' बिराद गोबाव जाबायमोन खिन्थु आंसो मिथियाखै मा माने अन्थाइाबो मेरला रोखोमनि थायोना सानो रोंनाय थायो अबेबा सानो रोङि थायो बेनियाव आंना सानो रोङिसोमोन नालाय ओमफफ्राय सानो रोङि थाया मिथियासै बै ओमफ्राय बिदिनो सानो रोङिफोरनासो गिनांगौनाा देरनायनिफ्राय देरो देरनायनिफ्राय देरो बिनि उनावहाय ब्रास जाजानो गिनांगौना ओंखायनो बिदिनो आङो एसे सुख सुखुवा सुखुवा एसे सारोम मारोम मोनहांनायाव बिदिनो नायनाय जादोंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव अन्थाइ मोनदों ओमफ्राय आंनाथ' अल ब्लादाराव सोसमान नालाय ओमफ्राय गल ब्रादार नाथ थ' नोङो अपारेसननि अनगा जेबो अपसन गैखाया बेथ' मुलिजों थांखाया मुलि जाबाबो मुलियानो बेयाव नांहैखाया जाहैदों
अ होमा नोंथाङा दा जेनेबा अपारेसन जाबाय आरोना
अ जाबाय अवान मान्थ जासिगोन एगार' थारिखाव जादोंमोन दा एगार' थारिख
औ जाहाथे नोंना औ नेक्स् टाइम जाया ओंखायनो नोंथाङ एसे ए जेनेबा एक्सारसाइस हाथाराबो नोङो फुंनि मर्निं अवाक खालामनो सेस्था खालामा आरोना नङाबा इभिनिंआव ओमफफ्राय दैफोरखौ खर लों जानाय फोरखौ बारा जेनेबा बेदर सेदरफोरखौहाय बांद्राय जेनेबा हागौ होननानै औ मोनजाखायाना औ बिराद जानो लुगैयोना बयबो औ एसे एसे जा आरो जानो लुबै थारोबाआरोखि जेनेबा
मोनजानायाथ' मोनजायामोन बादा होद अवान मान्थ थाथार होनदोंमोन खिन्थु आं दाख्लै जाबावबायसो।
औ जानो नाङा जानाङा नोंथां कारन जाफिननो सान्स थाबा नोङो अपारेसना नों आरो बार बारा खालाम खालामामजाग्रा बुस्थु नङा ना। औ। ओंखायनो
जे जाहाथे जाफिननो हाया बैफोरबायदिया ओंखायनो नोंथाङा गावनि हेल्थखौ बिदिनो फुंफोरावहाय एसे एनै एक्सारसाइस जोंथ' दावहार एसेनो जानाया बांद्राय एक्सारसाइस खालामनो हायाना। थाबाय थाबायबानो नोंनि फुंनि बारहावाया माने बेलेग जायो आरोना आरो गामिफोरावहाय जेनेबा बिफां लाइफां दङनाा बेफोर नि बारहावाया बेलेग जायोना ओंखायनो नोङो हायोबा थाबाय आरो फुङावहाय दसे आदा घन्टाफोरखौ
नै थाबायनायानो जालायलाङा अब्लाबो थाबायनांगौ थाबायनायाथ'।
औ।
ओमफ्राय इमहाालाय।
आंनाथ' जेबो प्रब्लेम गैथ'वा।
गेस थटेस जेबो जाया नामा नोंहा?
आंनावथ' जाया जानाया आङो बिदिनो आरोना ओ जेनेबा बा फुङाव सिखारनानैहाय एसे मर्निं ववाक खालामो नङाबा एखमबा खारहैयो बिनि उनावहाय फैनानै दुगैनानै।
ब्रेकफास्ट खालामो ब्रेकफास्टआव बांसिन फ्रुइ्स जायो आरो आङो फिथाइ सामथायाइबो जायो ओमफ्राय जानानैहाय बिदि बिदिनो सानजौफुनि जों लान्च जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संबाय आरो। ओंखाम ओंख्रि संनानै एकथा नङाबा साराय बार'था कलेज कलेज दाथ' कलेज काम गाज नदिा कलेजाव थांनानैहाय एखमबा लेट जाबोयो नालाय एखमबा थिनथाफोरावसो मोनजाफैयो आरो। ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोङो इभिनिंआवहायबो आ एखमबाहाय थाबायहैयो आरो थाबायनानै एखमबा थाबाय एखमबा थाबाया थाबायनानैहाय बिदिनो फैफिननानै औ औ। जेनेबा साहाफोर लोङो कबिफोर लोङो। ओमफ्राय मोनायावहाय। आठथाफोरावहाय जायो आरो नों मोननिायाव हागौमानि नोंनिया दाइज जानायनि दाइेजेसत जानायनि नों हागौ मानि आदथानि सिगां दानो सेस्था खालाम। माने नों थाब जायोबासो नोंहा थाब दडाइजेस्ट जागोन नालाय। माबा बेफोरबायदियानो उनावहाय औ।
ओंखायनो मोनायाव थाब जानो सेस्था खालाम आरो जसेबां हागौ जेनेबा थाब जानानै। जाखांनायनि उनाव दुइ घन्टासो रेस्ट लादो ओमफ्राय उन्दुदो औ। प्रपार मानसिया दिनावहाय आद घन्टा उन्दुुनांगौथ' नोङो गैथाराबो नो सत घन्टा। ह दवार।
उ उ।
औ।
अब्ला मा दोनथ'नोसै होनबालाय।
दे दे दे औ औ।